औ नोंथां औ खोनादों
होम
बा नोंथां जोङो एसे सावरायलायनोसै जोङो जेरै बर'फोरा जोंहा माखासे मानि माने जाग्राफोर दङ जों जाय जाग्राखौ जोङो। गावसोरनो माने बानायनानै जायो बा जोङो नायागिरनानै संनानै जायफोरखौ जोबा ओंखाम ओ ओंख्रिफोर बै ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां दे सावराय जागोन‌।
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा बैफोर माने
जाग्राफोर औ ओंख्रिफोरनि सायाव ना जा बै बुस्थुफोरनि सायाव
अ नोंथाङा ओंख्रिफोरनि सायावनो।
ओंख्रिनि सायाव अ ओंख्रिखौथ' बर' फ्रा बांसिनैनो आं नुनाय बायदिबा नारजि अमा आरो अनला दाउ। ओमफ्रायहायो सबाइजों साम' बेफोरखौहाय बांसिन जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरोना बर'फोरनि गेजेराव आरो नाफाम। नाफामखौ जानाय नुनो मोनो ओमफ्रायहायो। बेफोरखौथ' जोङो नाफाम अनला बेफोरखौहाय जोंनि बारिफोरनिफ्रायनो जोङो। ओ मोननो हायो माने ओ। अनलाफोरखौथ' अनलाखौथ' जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो गुन्दै माइरंखौनो गुन्दै बानाय। बानायनानै जोङो बेखौनो संनानै जानाय जायो अनलाजों दाउजोंखौ। ओमफ्रायहायो। सबायजों साम'जों बेफोरखौथ' सबायखौथ' जोङो बर'फोरा गावसोर गावसोरनो मा ओ फोयो आरो गावसोरनो बानायो बेखौथ' औ औ। सबायाइजों दाउजों बेखौहायो आरो दाउखौबो जोङो न'निफ्रायनो न'आव फिसिनाय गाव फिसिनायनिफ्रायनो जोङो बेखौ संनाय जायो आरोना बानायनाय जायो न'निफ्रायनो जे न'आव दं बेखौनो। आमफ्रायहायो। सबायजों साम'खौहाय जोङो नायोब्ला सबायजों साम'खौ जोङो। जोंनि जाम्फैफोरावनो दैमायावनो सबाइखौहा मा ओ उम साम'खौहाय जोङो खननानै जोङो बेखौहाय सबायजों साम'जों संनाय जायो आरोना। ओमफ्रायहायथ' ओरैनो बेनि अनगायैबो बर'फ्रा बिदिनो जाबावो नाफाम नाफाम जायो नाफामखौथ' बर'फ्रा बेखौ ओ गावसोरनो दैयावहाय दैमायाव हमनानैहाय ना हमनानै बेखौहाय बिसोरो ओ सुनानै मा होनो नाफाम बानायनानै गावसोरनि गावनि आदब खायदाजोंनो बिसोरो नाफामखौ बानायनानै जायो आरोना। ओमफ्राय बिनि अनगायै। गोबां रोखोमनि बिदि जाग्रा दङ। बर'फोरहा आरो बिनि अनगायै जोङो हा माबा फोरबोफोर जायोबा बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो गावसोरनो बानायनानैहाय ओ जाबावो जेरै लारु ओमफ्रायहायो फिथा सिथाव बेखौहाय माइरंनि बिनो गुन्दै बानायनानैहाय बिसोरो बेफोरखौहाय ओ बानायनानै जानाय जायो आरोना। ओ दा नोंथांङा एसे नोंथां। नोंथांआ एसे फोरमायना होदो बरफोरनि सोमोन्दै माने जाग्रानि सोमोन्दै।
औ औ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बेफोरो। माखासे ओंख्रिफोर दङ जोंङो माने। ओ बांसिन बेफोर ओंख्रिखौ जों बरफोराल जायो होननानै बुंनानै लानांगोन आरो आरो। बेखौ जोंङो बरफ्राल माने। मोजांङै गोथावै माने बानायनो रोंगौ बेनि आदबखौ मिथिगौ।
उम नंगौ।
बेनिनो जेरै जोंङो अनला ओंख्रि बेबो जोंनि। गुबै माने जों बेखौ बेफोर ओंख्रिखौ जोंङो माने फ्राय जोंङो। जाबाय थायो सानफा सानफा एफा माने जों जाबाय थायो बेखौ। बेखौ बानायनो थाखाय। जोंङो मा बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय अन गुन्दैनि जोंनो। गोनांथि जागोन बे अन गुन्दैखौ जोंङो। माइरं जायखि जाया मा। आलुवा माइरंनिफ्राय जोंङो। देनानै जोंङो बे अनखौ बानायना लायो बेनि उनावहाय जोंङो। बै दैयाव गोदौनायाव होनानै बेखौ जोंङो अनला ओंख्रि। ओंख्रि बानायो ओमफ्राय बे अनला ओंख्रिजों। जोंङो आरो माखासे मैगं गोथांफोरखौबो जोंङो होफानानै जायो। जेरै औवा मेवाइ होफानानै जोंङो अनला ओंख्रियाव बेबायदिनो। औवा मेवाइ आरो ना फिसाफोरजों होदेरनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव। गोथाव जायो आरो बेबायदि बानायनानै जायोब्ला बेनि अनगायै आरो। बासिखा बिबारखौ जोंङो। बे अनलायाव होफायोब्ला बेयावबो जोंङो एसे गोखा गोखा। जानो मोजां जायो। बेनि अनगायैबो जोंङो। आरो जोंङो नारजिखौबो। अनलायाव नारजि जायखौ जोंङो अनला नारजि सिफ्लेनाय औ।
औ आरो नों। थांनायजोंहाय बै अनलाजोंहाय। मामोन थालिर फस्लाजों जायोना जाया आरो अनलाजों। जों गाम्बारि बिबारजों जानायखौबो नुनो मोनो आं जाफेराखै नों। थांनायजोंबो जायो नामा।
औ नंगौ जोंङो बे अनलाजों थालिर फस्लाखौबो जों जायो। ओमफ्राय थालिर फस्लाखौ जों सबायजोंबो जायो ओमफ्राय। बे गाम्बारि बिबारखौबो जायो जों अनला जानाय नुयो बा मोनजाफेरदों आंबो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंङो मालाबा समाव आरो बैयो। सनारि बिबार गोमो गोमो जे बारो। बेखौ सना सनारि होनो बे बिफांनि बे गोमो गोमो बारनाय बिबारखौबो। अनला ओंख्रियाव होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो सिब्रु बिफांनि बिलाय। नङा बे बिलाइ नङा बिबार सिब्रु। बिफां बिफांनि बिबारखौबो जोंङो देन्थाखौबो जायो नाथाय। नाथाय जोंङो माबायाव अनला ओंख्रियाव देन्थाखौ होनाय जाया। बेखौ जोंङो देन्था गोरलैखौ गाव । एवनानै जों जायो बेदरफोरजों बेबायदि खालामनानै जायोब्ला गोथाव जायो। जोबोद ओमफ्राय जों बिबारखौ अनलायाव होनानै जायो आरो। अनलायाव होनानै। सङोब्ला मोनसे माने बिराद नो गोथाव मोदोमफ्रु जायो माने बे सिब्रु बिबारा ओमफ्राय रैमोनलाबो जायो आरो ओंख्रिया एसे
उम।
बेबायदि संनानै जोङो जायो आरो।
बेखौबो जायोना अल'दर ना मा होनो
औ नंगौ अल'दरखौ जायो जोङो अल'दर बिजौ बिनि देन्था बिजौ गोरलैखौ जायो जोङो बेबायदि बिदिनो एवनानै बा जों बेदरफोर जों संनानै जायो ओमफ्राय बेैनि ओ बे अलदर बिफानि जों बेदरखौबो जानाय नुयो मानसिफोरखौ
उम
ओ माबायदि माबायदि रोखोमै जायो मिथिया आंबो मोनजाफेरदोंमोन ना- थाय बियो बे जानायावहा गोबां मानदों आरो बेयो माने माने औ थारुन बायदि जायो खिन्थु ओ नाथाय बिराद बिराद मानदों आं बे जानाय मोनजानाया बिराद मानदोंमोन आरो मानोना ओ संनाय आदबफोरासो
औ जायाखै जानांगौ
गिबि खेब जानायमोन होनो नालाय
उम
जानायनि उनाव बिराद मानदों आरो गोदोनायाव थानो हायैबायदि उम उम ओमफ्राय ओ बेनि उनाव आरो जों
आरो मा ओंख्रि दंबावो बर'फोरनि
दंबावो गोबां ओ ओ जेरै बे फाथोफोराबो आरो जोङो अनलाखौ जों माबाजोंबो जानो हायो बै लाइ लाइ बिलाइजोंबो जोङो जाबा गोथाव जायो
औ अनलाजों लायजों नामा
औ लाव लाव ओ माबा लाइ बिलाइखौ बिदिनो जोङो बै नारजिफोरखौ जेरै सिख्रोबनानै होयो बेबायदिनो जोङो लाइ बिलाइखौ गोदौनायाव गारनानै होफानांगौ
उम
बिराद मोजां जायो आरो जानो गोथावनो नुबायना बेबायदि
ओ ओहो जाफेराखै नोंथां अ नोंथाङा ओ नाफामखौ माबायदि बानायो बेखौ खोन्थाना होनो हागोन नामा
उम हागोना औ नोङो नाफामखौ देनो थाखाय थ' जों दा गिबियाव जोंनो ना गोरानखौ नांखागोन बा बे नाफामा ना गोरानजोंसो जायो बेबायदिनो जों ना गोरानखौ लाबाय बेनि उनाव था- स'नि देन्थाखौ जोङो लाफाबाय बेजों था ना गोरानजों थास 'थास' देनथा देन्थाजों देब देफानानै जोङो ओ उनावहाय जोङो औवा हासुं एबा
ओ
ओ प्लास्टिकनि बयामफोराव सोना ना सोना गोरा ओ थुंस'नानै सोनानै जोङो बिनि स ओं खफाखौ गोरा मारिनानै दोननांगौ जाहाथे बेयाव बार हाबनो हाया माने बेयाव ब ओ बार हाबबाथाय गाज्रि जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बार हाबनो हाया जासे गोरा सफा मारिनानै बेखौ दोननानै होयो बेबायदिनो जोंङो अ लगे लगे जायोब्ला जोङो बिनि माने गोथाव थावनायखौ मोना जोङो दानसे दानसेसोनि बानायनानै दोननायनि दाननैसोनि उनावसो जोङो बेखौ बरहननानै जायो अब्लासो बै दान दाननैसिनि उनावसो बियो नाफामनि गुबै माने महरखौ लायो आरो बियो मोनो। मोदोमो जायखौ जों मोदोमनाय होनो बेबायदि मोदोमनाया जायो। बेबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनानै जायो।
उम नोंथांङाबो जायोना नाफामखौ।
जायो नोंथां औ गोबां बिदिनो। ओ गेजेर गेजेर दाबो जोङो जाबाय थायो। मालाबा समाव जोङो गाव गोजानो एव आ संनानै जायो बा मालाबा समाव जोङो। फान्थाव फोर होनानै बेबायदिनो मोजाङै एवनानै ओ जायो। आरो जोङो। बे थास' बिथरिजों फोरजोंबो जोङो बेखौ जायो।
उम
बेनि अनगायैबो आरो जों मालाबा समाव नारजि जोंबो बे नाफामखौ संनानै रदबनानै जानायखौ जोङो
आतसा अ नारजिजों अमाजों जेरै लगायो बेबायदि लगायनानै जायो नामा बेखौबो? आरो नोंथाङा मिथिगौ सोरबा सोरबा नार्जिखौ ना नार्जिखौहाय ओ फ्राय एवनानैहाय माने बे हाय सिप्ले नानै हाय जेरैहाय बाथोन बानायोना बेखौ बाथोन बाथोन बानायनानैबो जायो माने सिफ्लेनानै उम
ना
औ एवनानै हाय एवनानै हाय बेखौहाय फ्राम बियो गोरान जाबायबा बेखौ सिफ्लेनानै हाय संख्रि बानलुजों लायनानै जायो आरो बेखौ सोमहाब सोमहाबनानै दोननानैबो बेखौ दैयाव सोमहाबनानैबो ओ बेखौहाय उनावहाय दैनिफ्राय बोखांनानै सेबनानै बेखौ लगायनानैबो बिदि जायो। आरो ना?
औ औ औ औ नंगौ होनोमबा नोंथां। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ दे औ गोजोन्थों।